हेल' औ खोनादोंना नोंथां।
औ‌ खोनादों।
औ ओ नोंथाङा माबोरै दं।
अ आङो नोंथां मोजाङैनो दङ'।
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ दिनै फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो ओ दाउ अमा फिसिनायनि बागै सुंद'यै नोंथां। जों सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सम दङ' दे बिदिब्ला नोंथाङा गिबियाव बे दाउ अमा फिसिनायफोरखौ एसे फोरमाय गोरना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बिदिनो जोंना औ दाउ अमा फिसिनाय होनोब्लाबो जों बेखौ मोनसे आबाद होननानै साननानै लायो।
औ।
औ बे ओ दाउ अमाखौहाय फिसिनो थाखाय जोंहा दानि मुगायावहाय गोबां खरसा एबा गोबां ओ बिदिनो खस्थ' खालाम नो नांला मानो होननानै बुङोब्ला बे दाउ अमाखौ फिसिनो हाय जोंना सोरखारनिफ्रायनो बायदिसिना गोबां ओ स्किम फायनायखौ जोङो। मोनो लानानै जोङो दाउ अमाखौ खौ फिसिनो हायो। बेनि थाखायनो जोंहा ओ गावनि ओ। गावनि थाखानाय। रांखौ गोबां बाहायालासिनो जोंना दाउ अमाखौ फिसिनो हायो। बिदिनो औ। बिदिनो जोंहा दाउ अमानि ओ अनगायैबो जोंहा गोबां बोरमा मोसौ। बेफोरखौबो फिसिनो हायो हांसो जेरैहाय जोंहा ओ हांसो। फिसिनो थाखाय ओ न'आवनो गंसे। फुख्रिनि गोनां जायो बेनिफ्रायहाय ओ बे हांसोखौ गिबियाव। नो जोङो ओ गुबुननिफ्राय बायना लाबोनांगौ। एबा बेखौ बायना लाबनायनि सिगां जोंना हांसोनि अनजिमाखौ नायनानैहाय ओ। बेनि ओ थोनाय हिसाबै जोंना गग्राखौ बानायना लानाय जायो। बेनिफ्रायहाय जोंहा बे। गग्राखौ खायसे खायसेया दैनि सायावनो बानायनाय जायो जाहाथे बेनि खि बायदिसिनाया दैयावनो गलाङो एबा ना बायदिसिना। या जोंना बेखौ जानानै देरो बेनि बेनि थाखाय जोंना दैयावनो बानायनाय जायो। ओ नाथाय खायसेया बेखौ दैयाव बानायाब्ला सिनो हायावबो बानायनाय जायो। बिदिनोहाय जोंहा गिबियावनो हांसो फिसाखौहाय लाबो। नानै ओ खार्ठन बायदिसिनाखौहाय एबा थिंखौबाबो जोङो। बिनो गल खालामनानैहाय बेवहाय ओ गेजेरावहाय हांसोखौ दोन नाय जायो आरो बेयावहाय जों लाइटनि बेबसथा खालामनाय जायो जाहाते जोंना हांसो फिसाया ओ गोजां बोथोराव ओ गोजाङा बिदिनो जोंना ओ थामजिस्नि स्नि एबा थामजिद' बिदुं डिग्रियाव थानाय बायदि जोंना। लाटखौ होनाय जायो आरो बेनि बारा जायो जों लाट बन्द' खालामना होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा बे हांसोनो दाना बायदिसिना होनाय जायो बे दाना खौ होनायनि उनाव जोंना हांसोआ बे भिटामिन गोनां दानाखौ होनायनि जाउनाव हांसोआ थाब देरबोनो हमो आरो। बेयाव दानानि अनगायैबो जोंहा गोबां भिटामिन गोनां। ओ मुलि बायदिसिनाखौ होयो। आरो जोंहा बे हांसोआ जोंहा थाम ब्रै दानावनो थाब गिदिर जानानै फैयो आरो बे हांसोआहाय जोंना बिदिनो ओ दैयाव दसे थालाय जोंना आरो आदार होयोब्ला जोंना बेखौ जानो। फैलाय बिदि खालामबाय थायो औ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनो हांसोनो दैखौ नांथारगौ एबा दैयाव बि सोरो दुगैनो मोनथारनांगौ अब्लासो हांसोआ देरो।
औ
औ बे हांसोआ जेब्ला थाम ब्रै माहानो बारलाङो अब्ला हांसोआ बिदै दैनो हम मो ओ बिदिनो जोंना हांसो लायोब्ला सानसेयाव जों जोंना जौसे जौसे ओ बिदैखौ मोननाय जायो गासिबो। दैजाबाबो जोङो दाइन गुजि बिदैखौ मोननाय जायो बेनिफ्राय जों बे। बे बिदैखौहाय जि एबा जिबा राङावहाय फान मोन फाननानैहाय। गोबां राङा सानसेयाव जोंनाव फैयो आरो बे रां। फैनायजोंनो जोंहा दाना बायदिसि फिथाखौ बायनानै जाहोनो हायो आरो बे रां मोननायनि से बाहागो एबा नै बाहागोआ जोंना दाना बायनायाव खरसा जायो औ। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो बिदि दाउ अमा फिसिनायनि बागै सुं दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ
औ
जोंहा बुंनो थाङोब्ला माने दाउमा सिनायनायनि बागै गोबां दङ आरो ना। जोङो माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जो जौमोननि समनिफ्रायनो माने जोंहा दाउ अमा फिसिनायनानै माने गोबां जिउफोरखौ खुंबोनायखौ नुनो मोनो आरोना। जायनि जोहै जोङो माने जोंनि खाथि खाला ओनसोल एबा गामियारि ओनसोलनि गा सैबो सुबुंफोरानो फ्रायैनो माने दाउ बा बोरमा अमा बेफोरबायदि फिनानै माने गावनि जिउ खौ खुंलाङो आरो ना।
औ नंगौ
औ औ थिग बेदिनो नाय बायदिनो जोंहा दा आथिखालाव माने जोङो अमा फिनाय बाफोरनि बागै जों गोबां माने सोरखारनि मदद मोनो बा बेफोरदिनो माबायदि फिनांगौ माबायदि आदारखौ जाहोनांगौ बेबो माने गुबैयै माने
औ नंगौ
बे लोगोसे जों जोंहा अमाफोरनो गुन्दै जोंहा गामियारिनो सुबुंफोरा गोबाङानो माने थास' बा
औ नंगौ
बेबायदिनो फाइनालाव बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ जों अमाफोरनो रुना होनायखौ नुनो मोनो आरो ना। बेजों लोगोसे जोङो सानफ्रोमबो नों औ सानफ्रोमबो जों अमानो सम मथे आदार बा बियो अमाया फेल' जायो बिनि थाखाय जों माने बेखौ मुलियारि बेखौ आरो देरहोनो थाखायबो जों मुलियारि बाहायनायखौ नुनो मोनो मोनो आरोना।
बेजों लोगोसे जेरै जोङो अमा फि द' ब्रै बा द' स्नि बेफोर बेफोर माननि गेजेरावनो जों माने गोबां फैसा मोननो हायो बेजों लोगोसे जों नाथाय बे अमानो गोबां मान मोजां मोजां आदार बा बेबायदिनो गोबां भिटामिनफोरबो होनायखौ नुनो मोनो। जों लोगोसे जोंहा माने अमानि बेमार जाफैयैनि थाखाय
उम
अ
अ खाथि खालाफोराव गोबां अमा फिग्रा दङ एबा गोबाङा दङ बेजोंनो माने अमा फिनाय अ सालायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना।
नंगौ नोंथां नोंथांनि माथोखौ आङो बारा खोनायाखै
अ
नोंथाङा नेटवारक प्रब्लेम जादों खोमा एसे औ खोनाबाय नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा बे ओ नोंसिनि ओनसोलफोरथिंङाय बोरमा बा दाउफोरखौ मा माबादिहै फिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां
औ नोंथां बिदिनो जोंना जोंनि ओनसोलावहाय बोरमा फिसिनाय होनोब्ला बिदिनो बोरमाखौबो गुबुन दाउ अमाफोर बायदिहाय गोबां फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनसै औ बिदिनो सासे मानसियानो जोंहा नैजि एबा नैजिबा बोरमाखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा बोरमा फिसिनो थाखाय गोबां खरसा जाया बेनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फाखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि थाखायनो गोबां मानसि जोंना बोरमाखौ फिसियो जेरैहाय मासे बोरमाखौ बायना लाबोननानै जोंहा बेखौनो फिसा जाहोनानैहाय मानै माथाम बिदि बारायहैयो आरो बे बोरमानोहाय जोंहा बिदिनो गांसो होयो बिदिनो फोथारफोराव हैयो आरो जोंहा गोबां बिफां दालाइ बिफां बिलाइफोरखौ होनानैहाय बोरमाखौ फिसिनाय आरो माबा मालाबा जों हर सम एबा फुं समाव मालाबा दानाखौबो एफा एनै होनाय जायो बेनि जा जोंहा दानाखौ गोबां होनाय जाया नालाय बेनिखायनो जोंहा बारा खरसाखौ जानायखौ जोङो नुनो मोना आरो बेवहाय गोबां गुबुन भिटामिन खौ होफादेरनायखौ जोङो गोबांखौ नुनो मोना नुयोब्लाबो जों एसे एसेखौल' नुयो बेनि थाखायनो जोंना बां गोबां आखाइनि खरस जाया आ जाउनाव जोंना गोबां फाननानै बेखौ फाननानैहाय गोबां रां मोननानै गोबां मुलाम्फा जायो होननानै जोङो मोनथिना मोन
औ
बिदिनो बिदिनो जोंहा ओ बोरमाफोरखौ फिसियो आरो लोगोसे जोंना मोसौ फिसिनाय मोसौ फिनाय होनोब्लाथाय ओ दानि मुगायाव जोंना जारसि मोसौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो जोंना जारसे मोखौखौ मोसौखौहाय ओ फिसा जाहोनानै ओ बे फिसा बे बिमानिफ्रायहाय गोबां गाइखेर मोनो जोंहा सानसेयाव नो थामजि एबा थामजिबा लिटार गाहाम गायखेरखौ जों मोननो हायो आरो बेफोरखौ फाननानैहाय जोंहा ओ गोबां रां मोनो आरो औ गोबां रांखौ मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे मोसौनो जाहाय जोङा गोबां बायदिसिना दानाफोरखौ जों जाहोनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जाहोनायनि जाउनावसो गाइखेरा गोबां ओंखारो ओ बिदिनो आरो बेनि फिसाफोरखौबो जोङो गोबां ओ रोजा रोजा राङावहाय जोङो ओ फिसाखौहाय फाननाय खौ जोङो ओ मोनथिना मोनो नोंथां बिदिनो जोंना जारसि मोसौ फिसियोब्ला गोबां ओ मुलाम्फा जायो होननानै जोङो मिथिगौ नोंथां हेलौ
औ नोंथां खोनादों
नंगौ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बिब्दिहाय ओ जुनारफोरखौ गोबां फिसिनायखौ ओ नोंथाङा मोनथिगौ नामा आरो सोरबा या जुनार फिसिनानै ओ गावनि जिउखौ ओ दागासिनो दं नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव
खोनायाखै नोंथां
औ नोंथांमोननि जा ओनसोलावबो बेबायदि ओ जुनार ओ फिसिनानैहाय गोबां रां खामायनायजों लोगोसे ओ बियो जाफुंसार जानो हानाय सासे सुबुं दं नामा नोंथां?
औ नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला जोंनिथि जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव माने गोबां दाउ अमा बा बेफोरबायदि फिनानै माने गावनि जिउखौ बा बेफोरबायदि दालानाय जोङो सुबुंफोर खौ नुनो मोनो आरो दासिमहालागै ना
औ
औ ओ बिदिब्ला समावबो जाबाय नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय
औ नोंथांजों दाउ, अमा फिसिनायनि बागै सावरायनानै गोबां मोनथियैखौ मोनथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां औ